औ
नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना बेनो दे दा आङो नोंथांजों एसे मैगं थाइगंनि सोमोन्दै सावरायनो होनना सानदों सावरायनो हागोन ना नोंथां औ दा बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां
औ दे
दा मैगं थाइगं बुङोब्लाथ' जोङो दानि जुगाव गोबां रोखोमनि मुलि होनानै मैगं थाइगं दिहुननाय जायो औ दा बेबायदि मैगं थाइगं मुलि होननायखौ जों मोनजायोब्ला जोंहाथ' बेराम जागोन नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो नोंथाङा एसे फोरमायना आरो जों मैगं थाइगंखौ माबोरै माबोरै न'फोराव खेथि खालामनानै जानांगौ
औ
दंना गैया बेबायदि
औ जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगं खेथि खालामनायाथ' दङ दंनाया गैयै नङा दङ खेथिखौ खालामो जेहेथु खेथि खालामग्राफोराथ' एसेबाबो मैगं थाइगङाव जिहेतु खेथि खालाम ओमफफ्राय जेब्ला इसोरबो एसेबाबो मुलाम्फाखौ मोननोखौ लुगैयो
औ नोंथां
बिनि थाखायनो बिसोरबो एसे एनै मुलि सुलि बि केमिकेलफोर बेफोरखौ बाहायो आरोखि
औ औ
एम्फौफोरबो जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां
आंनिब्लाथ' मैगं थाइगंखौ गाव न'आव जि एसे एनै हायो गायनानै लानाया मोजां होननानै आं सानो जेहेथु न'आव गायबा मुलि सुलि होआलासिनो अरगेनिकै मोनजायो अब्ला जोंनि थो देहानि थाखायनो मोजां होननानै आं सा सानो आरो जेहेथु बाजाराव ओंखारनाय बे मा मालायफोर फानफैनाय मैगं थाइगं फोरा जिहेतु केमिकेल होनाय थाय नाङा एसेबाबो मुलि सुलि सारनाय बेफोराव बिबारावनो सारबा बिबारावनो सारखानाय जायो नालाय बे फोर बिदिनो बिबारावनो नांना थाखाबाय बिनिफ्राय फिथाइ जानायावबो केमिकेला एबजर्ब खालामनानै थाबाय बेफोरनिफ्रायनो गोबां आजिखालिथ' गोबां बेमार आजार जायो नालाय मैगं थाइगं जानाय लोंनायनिफ्रायनो जालांनो हमदो हमजोबबाय
औ नंगौ नोंथां
बिनि थाखायनो आंनिबा गाव न'आवनो गायना लानाया मोजां हायोबाथ' हायाबाबो हायाबा बे हाथाइ बाजारनिफ्राय मैगं थाइगंखौ बायना लाबोबाबो आंनि था आंनिबा दै गुदुंफोरजों एसे सुस्रायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरो संनायनि सिगां अब्ला बेहाय नांना थानाय केमिकेलफोराबो एसेबाबो संख्रिजों दैफोरजों दै गुदुंफोरजों सुबा एसेबाबो खारगोन ना होननानै आं सानो गावनि देहानि थाखायबो मोजां नालाय बेफोरबायदि खालामनानै जायोबा औ आंनिबाथ' जेसेबां हायो गाव गायनाय गाव एसे एनै गायना लानाय मैगं थाइगंखौनो जानांगौ
औ नंगौ नोंथां
दानि दिनाव जों हाथाय बाजारफोराव अर्गेनिक मैगं मोनगोन बेयो जोबोर खमसै औ नोंथांमोननिथिं बोरै मैगं थाइगंफोरा
औ जों औ औ जोंनि बिद' मैगं थाइगं होनोब्ला न' न'आवनो गायजोबनाय जायो नोंथां जिहेतु दानि जुगाव मैगं थाइगं होनोब्ला सब मुलि सारनानै बा माबा मोनसे होनानैसो मैगंखौ गायनाय जायो नालाय दा जोंनि जायगाखै थ' फुरा माने न'आवनो जि एसे दं बेयाव माने अरगानिक गायनानै जायो आरोना नोंथां मैगं थाइगं होनोब्लाथ ' जोंनाव बेनो मैथा मैथा बांगाल कुन्दुलि भाट केेरेला
औ
-फोरखौ माने न'आवनो गायनानै जानाय जायो आरो ना
औ
फनों हाथाय बाजाराव बायनो थाङोब्ला बेफोरखौथ' जों मुलि होनायखौसो मोनजागोन नङा होनबा बेनिखायनो जोंनि जायगा जे ओ मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो गायनाय जायो आरोना नोंथां माने हाथाय बाजारनिफ्राय बारा बाय बायनानै जानाय जाया
औ
औ दा मैगं थाइगंखौ जोंना बायोब्लाथ' बे आलु दालि बेफोरखौल'सो बायनाय जायो दा नों गासैबो न'आवनो जिहेथु गायजोबनाय जायो नालाय आबाद मावनाय जायो नालाय मैगंनि
औ
जिहेथु आजिखालि मुलि सुलि होननानै बेरामबो खोख्लैयो मानसिनि जिउआव
नोंगौ औ
दा बिदिबा नोंथांमोननिथिं न' न'आवनो गायजोबो आरोना
जोंना न' न'आवनो गायनानै निजेनो माने अर्गानिक मुलि सुलि बाहायालासिनो गायनाय जायो आरो औ दा अर्गानिक होनोब्लाथ' जों गोबां अरुणाचलफोरावबो नुबोनो मोनो अरुणाचलनि मानसिफोराबो हाजोआव गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं खेथि खालामो जे मुलि सुलि बेब'हार खालामालासिनो दा जों हाथाय बाजाराव अरुणाचलनि मैगं थाइगंखौ जायोब्लाबो मोजां आरो जिहेतु बिसोरना एकदम लके खेल जाथारोना जेबो मुलि सुलि बाहाया
दा जोंङो मैगन थाइगंखौ मोजांङै नायै नायै लानानै फैनांगौ आरो निजे बासि बासिनो जिहेथु मुलि होजोबनाय जायो नालाय मुलि होनाय जों जाब्लाथ' जोंनि थाखाय खहा जागोन ना नों थां औ बेनिखायनो न'आवनो गायै गायै जानांगौ आरो दा जोंनिखथ' जिहेतु न' न' न'आवनो गासिबो खे थि खालामजोबो नालाय गायनाय मेगन थाइगंफोरखौ बेनिखायनो जोंनि खै बारा एसे मैगं थाइगंफोरा खहा खालामनाय जाया आरो देहायाव औ दा नोंथांमोननिखै मा मा मैगं थाइगं मोननाय जायो एसे खोन्थादो
जोंनिथिंथ' दा दैज्लां बोथोरबो नालाय दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगंखोनो मोनो जिंखा बहल थाइबें खुमब्रा मैथा
औ। औ।
होमबाबो जोंनिथिंजाय बांसिनानो जिहेथु जोंना बेहाय एसे बोरि। ओनसोल गायबो हासार। फोरबो गैयैखाय गायबा इसेबां जानो नागिरा बेनि थाखायनो गाव गावबो गायना लानो हाया जाहैबाय।
औ नोंगौ नोंथां।
बायनायखोनो बे हाथायाव ओंखारनायखोनो बांसिन जानाय जायो। हाथाय बाजाराव ओंखारनायावथ' मुलि होनायसो जाजोबो।
औ नोंगौ।
मोनसे मोननै मुलि होयोबो थानो हागौ बेखौथ' जों मोजांङै सिनायजोबा। बोरो माबेया मुलि होनाय माबेया मुलि होयो जिहेतु गासिबो एखे जायो नालाय।
औ नोंगौ।
बेनि थाखायनो
औ होमबा नोंथांमोननिखै मैगन थाइगंनि आबाद मावनाय जाया आरोना?
आबादखौथ' मावो मावब्लाबो बिदि एसे माने हाया जोंना एसेबां हासार गोनां नङा नालाय जिहेतु भिटामिन मुलि फोर होआगौ मानि एसेबां मोजां जाया माने जोंनिथिं।
अ नोंथांमोननिखै माने मैगन थाइगंनि आबादा बारा एसे मोजां जाया आरोना?
जिहेथु माने मैगन थाइगंनि आबाद मावनाय जायगायाव हासार गैया नालाय?
औ औ हासार थाबासो जायो नालाय।
औ। नोंगौ। दा नोंथांङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो थाङा एसे मैगन थाइगंनि नामखौ बुंना होनदो दे ओंख्रिखौ माने मा ओंख्रैखौ बांसिन जा मोजां मोनो नोंथांङा मा मैगंनि ओंख्रै औ रुनानै
गासिखौबो मोजां मोनो बिदिनो बेखौ मोजां मोनथारो बिदि होननानैथ' गैया बिदिनो गासिखौबो जायो नालाय गासिखौबो जेखौ जाया गासिखौबो मोजां मोनो। बहल जिंखा बेफोरखौबो खुमब्रा बा माने गासिखौबो जाबानो सं संनानै मोजां संनानै जाबानो मोजां मोनो मालाबा।
जेसेबां मा होनो आजिखालिथ' बहल जिंखायाबो गोखासो थाजोबो बांसिनानो बेफोरखौ संफ्रांबा मालाबा जानोबो हाहैयाबो जाहैयो माने मोजां बे ओंख्रिखौ आं मोजां मोनथारो होननानै बुंनायबो बुंनोबो माने गैयाबो जाहैबाय मालाबा बेखौनो जानो मोजां मोनथारनायखौनो जानो हाहैयाबो जाहैयो नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
जिहेथु मुलि होननाय गोजा नालाय।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा होमबा खुमब्रा मैगंजों मा बेदरखौ जानानै साबसिन मोनो?
खुमब्रा मैगंजों आंथ' हांसोखौ जानानै मोजांसिन मोनो। हांसोजों खुमब्रा मैगंजों माने मोननैजों मिलाय सिननाय मोनो।
औ औ। दा नोंथांमोननि ओनसोलखै लाइ लाफा - -फोरा माबोरै दंना गैया लाइ लाफा मैगंफोरा?
जोंनिथिंथ' दा लाइ लाफा गैया गैनाया जिहेथु दैज्लां बोथोर नालाय
औ
लाइ लाफाखौ जोंनिथिं दैज्लां बोथोराव गायनाय जाया मेसें मोनफैबाथाय इथिं सेप्तेम्बर अक अक्ट'बरफोरनिफ्राय सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्रायसो जोंना -थिंजाय लाइ लाफाखौ गायनाय जायो आरो।
औ औ दा नोंथाङा होमबा लाइ लाफाखौ रुनानै जानो मोजां मोनोना? थावजों जानानै मोजां मोनो?
रुनानैबो जायो। थावजोंबो बिदिनो बेदरफोर माबाफोर थाबा थावजोंबो संनानै जायो।
औ दा होमबा नोंथां जोंना समाबो सफैबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोननाय थाबाय औ।
औ दे नोंथांब्ला।